हेलौ औ बिथाङा खोनाबाय ना?
औ खोनादों नोंथां हेल'
औ हेल' औ खोनाबाय ओ दा जोङो दा जोङो न'खरनि सोमोन्दै रायजलायनोसै बिथाङा दा रायज्लायनो सोलाबगोन ना।
औ आं रायलायनो हागोन दे।
खोनादों औ। हेल'
औ
औ ओ नोंथाङानो बुंग्रोनो नामा?
हेल'
औ हेल' औ ओम। बयबोथ' मिन्थिखायो जेनेबा।
औ।
न'खर सामलायनाया इजि नङा।
औ
औ न'खर सामलायनाया बिराद खस्थ' जायो। जेनेबा जोंखौहाय उन्दैनिफ्रायनो। बिमा बिफाया बिराद खस्थ'यै जोंनि थाखाय बिराद
ओ दुखु खस्थ'यै हायाबाबो जोंखौ बिदि दासिमाव जेरै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय जोंनो नांगौ बुस्थुखौ हायो। सुफुंनानै होबाय फैसा थाखा गैयाबाबो दा दा जेनेबा।
ओ आङो जोंनि न'नि बादैनो बुंनोसै एगजामपोलावहाय।
औ
जेनेबा ओ जोंनि बिफायाहायो जोंनि न'आवहाय दा जोंनि बिमा आरो फंबायाइनि थाखाय बिराद खस्थ'यै खामायनानै जोंखौ दा नायबोदों। बेमार आजार जाबा न'खराव नांगौनि ग गसिबो बुस्थुफोरखौ जेहायो सुफुंनानै होदों।
औ
दा जोङो बेखौनो सानो जे खायफा उन्दैफ्रा जेनेबा दा जे देरफुनाय उन्दैफोर सोरबा सोरबा बुजिया। जे फैसा थाखा खामायनाया बिराद खस्थ' न'खर सामलायनाया बिराद खस्थ'। ओमफ्रायो मानसिफ्रा बिदि
नो दं गै गैयिखौ मिनथिया लासे से बिफानाव बिमानाव सोरबा हौवाफ्राथ' दे दानि प्रेजेन्ट कन्डिसनखौ बुंनोसै आङो गैयाबाबो बाइक गंसे दाबिगोन मोनाबा गावखौनो खहा खालामनानै लागोन। हिनजावफ्राबो अनेक दङ। फैसा थाखा बेरायनो मानो मोनाबा। न'आवहायो असान्थि खालामनाय मानाय। बेफोरनि थाखाय बिमा बिफाया। हा गैयाबाबो सोरबा सोरबा हा फाननानैबाबो फिसाज्लाफोरनो बाइक बायनानै होनाय। सोरनावबा लाथ'नानैबाबो फिसाज्लानि नांगौखौ। होनाय बिराद सोलिबोगासिनो बेफोरो। दा बिथाङाबो मिथि खायो जानो हागौ जोङो दा जोङो बेफोरखौ बुजिग्रा गथ' फोरखौनो बिराद खम मोनसै आरो दानि। गथ'फोरखौ बुजाय बाबो सोरबा सोरबा बुजियि
बुजिया।
बुजि जालां लांसिनबाय औ बुजिनोनो नागिराफ्रा ना बे बेनो खोमा लाया दा जों बेखौनो बुजिनांगौ आरो ना कि मोनसे न'खरखौ मोजाङै दोननो थाखाय खाय जोंनि बिमा बिफा नङाबा जेनेबा जायहा बिमा बिफा गैया जाय गेदेरसिन दङ बिब'फोर बिदाफोर बेफोरो मानसे खस्थ' जोंखौ जे फोरोंबोदों मादों जोङो बेफोर खौ बुजिनानै हायो।
औ
बिसोर गुड नाइ नाय फिन नांगौ।
औ
जे जाहा थे बिसोरबो जोंखौ जेहायै एफाराब दु। दुखु खस्थ'यैै जोंनि थाखाय थाखाय फरायनाय लि लेखा बायनाय। ओ जानाय लोंनाय। नाय ओ फरायसालिनि एडमिसन गथिखा जों बे फटखौ
औ
दा
जेनेबाथ' दा फरायनायफ्रा गोदान गोदान द दाब एदमिसन फावथ' जोङो फैसायाथ' थांखायो। खिन्थु दानि पेरेन्टसफ्रा मा कि नों फराय नांगौबा फैसाखौ जेरैखि जाया हरगोन जेरैखि जाया बेबस्था खालामनानै खिन्थु मालाबाबो बिदि होनो आरो ना कि नों फरायनाङा फैसा गैया थाखा गैया जोंनि बिमा-फिफाया फैसा थाखाखौ जेरैखि जाया हरगोन नाथाय गावनि फिसाखौ मोजां जाजानो लुुगैयो
औ
दा बिथाङाबो जेनेबा न'खर
औ
सामलायनायनि एबा न'खरखौ मारै मारै खालामनांगौ बेफोरनि बादै माबा फोर बुंनो सान्दों नामा?
औ औ दा होमबा आङो फंनैसो बुंनि न ओ ओ न'खर सामलायनाय होनना बुङोब्ला ओम बहुद गोब्राबानो औ सासे आयजो माहारिनि थाखाय आरो सासे जेनेबा ओ मानि थाखायबो आरो ओ हौवा माहारिनि थाखायबो जेनेबा आंबो नुबोनाय बुहुत ओ जोंहाबो बुहुत खस्थ'नि गेजेरजों जोंहाबो बिफाया जोंखौ जेनेबा फोरोंबोदों होनबा आं आंबो एसे एनै मिथियो आरोना ओमफाय आङो मोनसे जेनेबा आं आयजो माहारिखौ मा बुंनो सानो जेनेबा आ ओरैनो हौवा मारिफोरखो जेनेबा बांसिनानो जायहासो साख्रि गोनां बिस्रासो एसेबाबो इजि जायो न' ओमफाय थ' हिनजावफोरनाबो अनेक बिदिनो न'खर सामलायनायावहाय हेफाजाब होबोनो हायो आरो फिसाफोरनि फरायनाय मानायफोरावहाय कि ओ दाउ अमाफोर लानानै संनाय खावनायजों लोगोसे दाउ अमाफोर लानानै ओ जिब-जुनार फिसिनानै जेनेबा दाउ, अमा फोर हांसोफोर बेफोरबायदिखौ लानानै थाखा फैसाखौबाबो थाखा फैसानि एसेबाबो हेल्प होनो हायो आरो हिन्जाव माहारिफ्राबो औ औ ओमफ्राय हौवा हौवाफोराबो जेनेबा जोंहा साख्रि गैया बेफोरबो आबाद खेथि हा हा हु दंबा जेनेबा आबाद खेथि मावनानै दा माइनि बोथ बोथोरावबो माइआबो दा आथिखालाव बहुद दामानो जाबोबाय नोङो ओरैनो ओंखाम जाग्रा माइखौबो नोङो खमनिबो मोनला बहुद दाम बारायबोबायथ' बेफोरजोंबो जों मुं मोननो हायो आरो आरो ओ ओरैनो हा खालिफोर दंबा जेनेबा बिदिनो गय बागान फोराबो गय बागान गायनानैहायबो जेनेबा गयाथ' बोसोरावनो फिथाइ होयोना थ फोरजोंबो जोङो बयजोंबो बुहुत ओ इनकाम खालामनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थ' बेफोरनि फैसाफ्राबो जोंनि माबायावहाय नांगौ खिनि जेनेबा ओ गथ'फोरनि फरायनाय न'खर सलायबोनाय जिहेतु सामफ्रामबोनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो बेफोरजोंबो ओ खामायनानै जेनेबा जों नुनो हायो आरो रो ओ मैगं थाइगं जेनेबा गायनानै जेनेबा हा हु दङबा हौवा माहारिफ्राव बेफोरजों अनेक ओ हेफाजाब नो होनो हायो आरो नङाबा ओ फरायनाय मानायफ्राव जेनेबा आजिखालि गभनमेन्टनि स्कुलावसो जेनेबा नाङा जाय मान प्राइभेट स्कुलावहाय फरायो बा सोयो मोजां ओ बेफोरनि थाखाय जोङो ओ दाम बाराफोर जेनेबा होनांगौ जायो आरो अखमबा कलेजफोरावहाय अबेबा नांगौ बायदि सुबिदा बायदियै जोङो कर्सफोरखौहाय फरायनो हाजोबा थ' बेफोरनि थाखाय जोङो गोजान जायगायावहाय फरायहैनांगौ गोनां जायो थ बे फोरावहाय अनेक फैसानि ओ सोर जाय मिडिल क्लास फेमिलि थ' बिसोरो अनेक फैसा थाखानि जेनेबा उसुबिदा जायो आरो थ' बेफोरो हिनजाव माहारियाबो ओरैनो जुदि थायोब्ला। बेफोरबायदि बोरमाफोर बोरमा खासिफोर फिसिनानै बोरमा खासिफोरा दाम मोनो आरो अमाफोरखौबो अमा गुन्दिखौहाय फिसिनानै अमा बिमा खालामनानैहाय अमा फिसा जागि होननानै हाय। ओ दाम बारा दाम बाराफोर मोनो नालाय अमा देरबा थ' बेफोर खौहाय खालामनानैहाय ओ जेनेबा रां आरजि फनानै फरायनायफोरावहाय गावनि नांगौ जोमनायफोरावहाय आरो फिसाफोरनि माखासे नांगौ फरायनायावहाय जि नांगौ हौवाफोरखौहाय जेनेबा नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय जोंङो आरजिनानै होनो हायो आरो जेनबा सुफुंनो हायो बेबायदिनो हिनजाव माहारिफ्राबो ओरैनो थानाङा खि ओंखामल' संनाय आं हाउस वाइफसो बिदि होननानैहाय हिनजावफोरानो हागौ हिनजाव माहारियाबो हागौमानि एसेबां न'खरखौहाय बेफोरबायदि जेनेबा हेल्प होनो नाजा नांगौ आरो जेनेबा जा एसे बाबोथ' ओ दाउ अमा औ दाउ अमा खामायनानैहाय नोंङो होनांगौ आरो। दाउ अमा लानानैहाय फिसिनांगौ आरो हौवाफोराबो जि साख्रि गैयाल' होननानै साख्रिजोंल' जोंङो खामायनो हाया ना थ' जोंङो हा हु हा हाफोरा ओरैनो थागारो हो थह बेफोरखौ जोंङो आबाद खेथि जोंङो बोथोर लायै बोथोर आबाद खेथि जेनेबा बेसरनि बोथोराव बे बेसआ सिबिंनि बोथोराव सिबिं आरो बेजों आरो आरो बेलेग बुस्थु जुखामनि बोथोराव जुखाम बेफोरबायदि जोंङो आलदा आलादा आबाद मावनानै आरो जोंङो फैसा बुथुमनानै जेनेबा न'खर सालायनाय एबा फिसाफोरनि फरायनाय जानाय लोंनायावहाय ओ जोंङो ओ रां आरजिनो हायो आरो हेफाजाब होनो हायो आरो।
औ औ।
औ। होमबा सममाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा औ औ।
दा बेनो आरो ना खि जोंङो बे न'खर सामलायनायावहायो हौवा हौवाफोर जा ना आयजो माहारि जा सानैबो हेफाजाब होलायोबा नखर फोरखौ बिराद मोजाङै सोलिलांनो हायो आरोना। फिसाफोर खांनाय गासिबो बेमार आजार जानाय नख न'खर नायनाय बे गासिबावबो।
औ औ।
ओ दे होमब्लालाय जोंङो दोन्थ'लायनोसै ना? औ औ दे। बे मिथिबाय माबा रायलाय एफ